हेल' नोंथां।
औ हा नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों हेल' खोनादों नोंथां
अ खोनादोंना
खोनादों नोंथां
औ आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सावराय
सावरायजागोन नोंथां
हेल' नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव अ खोनादों नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोर नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव मा मा मैगंनि आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा फंनैसो
बुंनो हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बो थोराव ओ जेरै पथल जोगोनार काक्रेल लेस्रा भिन्दि बायदिसिना गोथां मैगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथां
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो नामा नोंथां
अ थारैनो मावनाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बोथोर लाना बोथोर मैगंनि आबाद मावनायखौ गोबां नुनो मोननाय जायो फ्राय बांसिन दैज्लां बोथोरजोंनो मैगंनि आबादखौ आलादा आलादा रोखोमै मावनाय नुनो मोनो जेरै लेस्रा काक्रेल भेन्दि बेबायदिनो थाइसुम बेबायदिनो अ फा थो बेबायदिनो बायदिसिना जाग्रा मुवा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलफोरावबो माने गायनाय जायो
नंगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथांजों बेबायदिनो माने आबादफोरखौ मावनाय जायो आयदा लाना आयदा थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोरनि आबादजों आरो मेसें बोथोरनि आबादनि गेजेरावहाय माबा मुलाम्फा फा दं होननानै नोंथाङा सानो नामा
मुलामफायाथ' मोननैयावबो दं होन
औ नंगौ नोंथां
दैज्लां बोथोरनि मैगंफोरखौबो गायनानै जों बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै बेनिफ्राय जों मुलाम्फा मोननो हायो आरो मेसें बोथोर थोरावबो गायनाय मैगंफोर जेरै लाइ लाफा दुदिया बायदिफोरखौ गायनानै जों हाथाय बाजाराव फाननानै बेफोरनिफ्रायबो जों मुलाम्फाखौ मोननो हायो नोंथां।
औ नंगौ। बेनिफ्राय नोंथां गुबुन हारिनिख्रुइ जोंनि जि हारि बे हारिनि आबाद मावनाया एसे आलादा रोखोमनि जायो होननानै नोंथाङा सानो नामा? बेनि सोमोन्दै हागोन नामा नोंथाङा बुंनो फंनैसो।
बिनि सोमोन्दै गायनायफोराथ' गासिबो जों जेखौ गायो बिसोरबो बेफोर मैगंफोरखौनो गायो थेवब्लाबो माने जोंनि समाजाव बां सिन गोबोर खि हासारखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
आरो बैसोरबो गोबोरखि हासारखौनो बाहायो थेवब्लाबो इउरिया हासारफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां
नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
ओ बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा गाहाय हारि महरै ओ जोंनि ओनसोलाव मोननाय गोबोरखिनि हासार सरासनस्रा हासार बायदिफोरखौ बाहायोब्ला मैगं थाइगंनि जि मुलाम्फा बेयो ग्रोम ग्रोम जायो होननानै जोंनि गामियारि सुबुंफोरा फोथायनाय जायो। बेनिखायनो बै गोबोरखिनि हासार बेखौ बाहायनाया आंनि बायदिब्ला बांसिन मोजां जायो मानो होनब्ला बै जेरै दैज्लां बोथोरनि आबाद फोथारफोराव मैगं थाइगंनि गेजेराव बैफोर हासारफोरखौ होयोब्ला जे सुबुं माहारिनियाव जेबो बेराम आजार एबा जेबो खहा जाया होननानै साननाय जायो। मानोना आथिखालनि बा हायनाय जि गोदान मुगानि राज सायनारि हासारखो बाहायोब्ला मानसिनि बिथिङाव गोबां खहा लाबोयो बेखौ गामि ओनसोलनि सुबुं माहारिफोरा साननानै लानाय जायो। बेनिखायनो बेफोर हासारजों बाहायनाय मैगं थाइगंफोरखौ बांसिन जानो गिनायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा नोंथांमोननावबो बेबायदिनो गिनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बे फोरबायदि बांद्राय इउरिया हासारफोर बाहायनाय ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला बेराम आजार जायो होननानै गिनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां ओ थिक बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय जे मैगंनि अनगायैबो मेसें बोथोरखौबो आबाद मावनाय नुनो मोनो नामा नोंथां?
नोंथाङा खेबसे बुंफिनलाय
ओ दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगं आबादनि अनगायैबो मेसें बोथोरावबो मैगंनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
उम, मोनो नोंथां मेसें बोथोराव जोंनि ओनसोल फोराव लाइ लाफा
नंगौ नोंथां
गाजर बायदिफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो बेसर बेसर फोनाय जायो। आरो नारा बारि एबा दुब्लि बारिफोराव हालेवना नै मथर गायनायखौ नुनो मोन मोनो लोगोसेनो तसि धुनिया बेफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बेफोर आबादखौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो मावो जानांगौ
थारैनो नुनो मोनो नोंथां जे जोंनि ओनसोलफोरावबो आ दुब्लि फोथारफोराव जेब्ला उदां जायो अब्ला हालेवनानै माखासे जायगा लाना जायगा गायजानाय आबादफोरखौ गायनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ कबि फारसेथिंजाय ओ बान्दा कबि अलकबि बेफोर रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो मैगंनि फसलाव आरो फारसेथिंजाय जोंनि थास' बै थास'फोरखौबो गायनाय नुनो मोनो फारसेथिं- जाय धुनिया बेनि- फ्राय मटर बेनिफ्राय बेसर बेफोर आबादफोरखौबो जायगा लाना जायगा न'खर लाना न'खर मावनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय गोबां सुबुं माहारिफ्रा खहा जानानै थानाय रांखान्थि हालोदाव जौगाखांनो थाखाय एसे एनै आबादखौ एबा न'खर सालायनो थाखाय बेफोर आबादखौबो मावनाय जायो आरो लोगोसे खायसे खायसे सुबुंफोरा आ बेखौ गावनि न'खर'ल' जानो बेखौ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे दैज्लां बोथोरावबो गायजानाय आरो मेसें बोथोरावबो गायजानाय आबादफोरबो मावनाय नुनो मोनो नामा नोंथाङा?
नुनो मोनो नोंथां जेरै जोगोनार
औ
जोगोनाट- खौ जोङो दैज्लां बोथोरावबो आरो मेसें बोथोरावबो गायनो हायो ओ बेनिफ्राय जों बे जोगोनार फि- थाइफोरखौ बाजारफोराव फानहैनानै ओ सुबुंफोरा रां आंखान्थि बिथिङाव दावगालांनो हायो
बेबायदिनो दैज्लां बो- थोर आरो मेसें बोथोराव गायजानाय मैगंफोरा मानसिफोरनि बिथिङाव माखासे जाहोननि थाखै बबेबा न'खर लाना न'खर बिसोरो थिनानै दोननायखौबो नुनो मोनो नामा नोंथांमोननि जायगायाव जे दैज्लां बोथोराव मावनाय मैगं आरो मेसें बोथोराव मावनाय मैगं बायदिफोरखौ थिनानै दोननाय नुनो मोनो ना नोंथांमोननि गे जायगायाव
ओ जोंनि ओनसोलाव उम खुमब्राखौ थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो मे- सें बोथोराव गायनाय मैगं फाथो जायखौ जों नारजि होननानै बुङो। बेखौ जोङो बे फाथो बिलाइआ जेब्ला रानानै गोमोन जायो बेखौ जों खानानै दोनो। बेनिफ्राय बेखौ फोराननानै जोङो ओ नार्जि महरै जायो।
औ ओ जोंनि ओनसोलावबो थिग बेबायदिनो आ फाथो जायखो जोङो ओ फोराननानै बेनि महरा जेब्ला गोसोम महर लागोन अब्ला बेखो नारजि होनना बुङो बे नारजियाबो मोनसे ओ मैगंनि जात एबा रोखोमाव गोग्लैयो बेफोर नारजिफोरखौ जोंनि ओनसोलावहाय माखासे बिथिङाव जा हराव जानो मोना आरो खायसे माने हौवा माहारिफोरखौ हराव मोनजाया होननानै फोथायनाय दं बे मैगंखौ लानानैनो नोंथांमोननावबो फोथायनाय दं नामा बिदि
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बादिनो फोथायनाय दङ।
औ थिगानो नोंथां आरो बे नारजि जि मैगं जे जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा आबाद मावो बे नारजि एबा फाथोनिफ्राय माबा मोनसे दिरुं एबा माबा मोनसे बेसाद बानायजायो नामा बेनिफ्राय फाथोनिफ्राय
बानायजायो नोंथां जों बेखौ गोदोनि आबैमोना बै फाथोनि दिरुंजों साथि सावोमोन
नंगौ नोंथां
आरोबाव बेखौ जों दिरुं महरैबो बाहायनो हायो
औ नंगौ नोंथां होमब्ला नोंथां समाबोथ' जाबाय दिनैनि आयदाखौ औ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
जागोन नोंथां।